खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
दं नोंथां ओरैनो
नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन दा नोंथां आंनो
औ औ हागोन नोंथां सोंदो बिदिब्ला
ओ ओ नोंथांनियाव सोंथियानो जाहैबाय इन्दि थावख्रि लुनाय बा लाथा खौहाय माबादियै फिसियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा आंनो
औ औ हागोन नोंथां इन्दि एम्फौ फिसिनाय होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनि आबौ आबैमोनखौ जोङो गोबां फिसिबोनाय नङा नुबोदों आथिखालाव बारा नुनो थांलिया इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ ज' गोदो गोदाय आबै आबौ मोनखौ मोनखौ जों फिसिनाय नुनो बायदिब्ला जोङो लाथा एम्फौआ गुबैयै
औ हेल'
औ औ खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों औ
एमफौनि फिथोबनिफ्राय
औ औ
औ औ औ हागोन नोंथां इन्दि होनना इन्दि खुन्दुं बा लाथा एम्फौ होननानै बुङोब्ला दाथ' जों मिथि खायो जे बे मोनसे बर'फोरनि नागारथावनो हायै औ औ खोनादों खोनादों नोंथाङा आंनि बाथ्राखौहाय हेल' हेल' हेल' हेल'